मा खालामदों नोंथां?
ओ दङ' दा ओरैनो जिरायनानैनो
नोंथाङा आंजों दसे सम होनो हागोन ना माखासे खोथा सावरायनो थाखाय
औ हागोन मानो हाया जानो
दा नोंथांनिसिम आं माखासे सोंलु सोंनो सानदों जे जोंनि आंगो बैसागु जोंनि बर'नि आंगो हारिमु बैसागुनि सायाव नोंथाङा माखासे से। गोलावै बुंफोरलु होनो हागोन मोन‌ नों थांङा।
औ हागोन मानो हाया‌ जानो।
उम जों गोदो माबिदि फालियोमोन। माबोदि‌ सानबेसे फालियोमोन बेफोर फोरनि सायाव एसे नोंथाङा। फोरमायना होदो दे।
दा जोंहा बैसागु माथ मेइनलि जोंहा बैसागुआ बैसागुनि खोथा रायलायनायनि सिगां सिगां जोंहा बैसागुआ मा बेखौ मोनथि थिगोरनाय मोजां नङा होमबा।
औ औ।
जेरै जोङो बैसागु माने मा होननानै बुंबा जोङो जेरै बैसागुआ मोनसे बर'नि मोनसे हारिमु जायखौ जों एंगार हायै हारिमु होननानै बुंजायो। बैसागुआ जाहैबाय जोङो गोदो गोदो जेब्लासिम जेनेब्ला बर' माहारिया जोनोम जादोंमोन बे टाइमावनो जोंहा बैसागु मोनसे फोरबो होननानै बे मोनसे जोनोम जाफादों होननानै-होननानै बुंजायो जायखौ जोङो गोदोनि बर' बर‌' बोराय बुरै आबै आबौमोननो बाहायबोनानै फैबाय थानाय दासिमाव नाथाय दासिमाव जोङो मोन्थिनो बुंनो हागोनदि जोङो गोदोनिफ्राय बाहायनानै दासिमाव बाहायनानै दिनै बे बैसागुआ मुलुगाव मुंदांखा जाबाय एबा मोनथिजाबाय जे बर'फ्रा बेफोरबायदि मोनसे फालियो। जायखौ जोङो बैसागु होननानै बुङो। दा जों बैसागुनि खोथाखौ जों गुवारै बेखेवनो थाङोबा जे जोङो बैसागुखौ जोङो मोननै बाहागोआव राननो हायो जेरैबायदि जोङो जिब जुनारनि बैसागु आरो बर' मानसिनि बैसागु नङा होमबा। दा बिदिनो बिदिनो जोङो गिबियै जोङो बैसाग दाननि एबा बैसाग दान मोनैनि सिगां एबा से थारिखखालि जोङो गिबि हिसाबै जोङो गिबि बाव-माबाजेननाय फालिजेननाय हिसाबै जोङो जिब जुनारनि बैसागुखौनो गिबि फालिगोरनाय जायो जेरै जोङो जाय दिनखालि जों फालियो बे दिन बेखालिखौ जोङो बर'आव संक्रान्ति होननानै बुंनाय जायो बे दिनखालि जोंहा मोसौफोरखौ बोथोरजों सोमोन्दो थानानै थुखैयो लोबो बिसोरनि थाखाय जों माला बायदिसिनि बायदि आरो गाहोनानै जोङो मोसौ जों फालियो एबा मोसौनि बैसागुखौ जों‌ फालिनो होनाय जायो जेरैबायदि जोङो माखासे मुवा बेसादफोर लानानै जेरैबायदि जोङो ओ थाइखा फान्थाव लाव बायदि आरिनि हानानै जोङो मोसौनो माला होनायखौ। गानहोयो आरो जोङो सारायनि हांगार एबा देक्सिनि हांगार बेजों बेखौ जों हुखनानै बेखौ जोङो थावजों मिक्स खालामनानै मोसौनाव आरो थालिर फसला लानानै जोङो मोसौनाव दागो होनाय जायो आरो मोसौखौ थुखैग्रोनानै बेखौ जोङो फुननाय जायो गोदोनि उनाव जोङो ओ दैमा दैसा आ दंग दंला बायदि आरो बेयाव मोसौखौ थुखैयोमोन नाथाय दानि मुगायाव एसे एबो बेफोरबायदिया एसे खम जानायनि जाउनाव जोंहा फख्रिफ्राव एबा ननि थिंखल रिं बाय मथर बायदि आरिनि दैजों जों थुखैनाय जायो सोरबा सोरनाबा बिदिनो खाथिफोराव जाम्फैफोर थानाय एबा दंगफोर थानायाव थुख बेयो बेफोरबादिनो जायना गैया जायनि खाथियाव गैया बिसोरो ननि दैजोंनो थुखैयो दा थुखैनानै जों मोसौखौ देलायहोयो बिदिखा बिदिनो जोङो मोसौनि बैसागुखौ फालिनाय जायो आरो बे दिनखालिनो जोंहा मेनलि जोंहा मोनसे फोथायनानै दंबावोदो बैसागु बे संक्रान्ति खालिनो जोंहा सेजौ सेथा मैगं बुथुमनानै जोंहा जानाय जायखौ जों फुंखा जानाय बुङो बेखौ जानायनि खारबनानो जादों जोंहा जाखिनि बोसोरसेयाव जोंनि देहायाव जोंनि जानाय लोंनायनि सायाव जा जोंहा मोदोमाव जमा जानानै थानाय बेमार एबा देहायाव जमा जानानै थानाय बेमार बेफोरखौ जोङो माखासे मिथिंगायारिनिफ्राय मोननाय माखासे मुवाफोर जेरै एक्स एक था मैगं जों बुथुमनानै बेखौ जों ज' संनानै जायो बेखौ जानायनि मेन खारना जाहैबाय जोंहा जे मोदोमाव नांनानै थानाय बेराम बायदि आजार बेफोरखौ जोङो खारहोयो खारो होननानै जोंहा बेखौ फोथायनानै जायो जायखौ जों मुलि बायदि बाहायनानै जों जायो बे जाबाय जोंनि गोदोनिफ्राय फोथायबोनानै फालिबोबाय थानाय मोनसे हारिमुनि नेरसोनथि जायखौ जोङो फालियो दासिमबो जायो दासिमबो लोङो आरो बिनि उनाव जोंहा मानसिनि बैसागु फैयो जेराव जोङो सेथि सानखालि दुगैस्रां लोबस्रां गिबियावनो जोङो गिदिरफोरखौ एबा बिमा बिफाफोरखौ जों खुलुमो आरो बिमा बिफाया बिमा बिफा फिसाफोरखौ एबा आरो गिदिरफ्रा उन्दैफोरखौ मान होयो मान बावो बेबायदिनो खुलुमनाय बाबदिजों खुलुमनाय आरो मान बावनायजों जोंहा गिबि साना बारगनानै जोंहा नखर नखर गामिनि नखर नखर मोसायो जायो लोङो बेबायदिनो रंजायो बाजायो बैसागुखौ फालियो थिग बेबायदिनो फालिनायाव जोंहा बरनि माखासे नेरसोनथि जा सिनायथि गोबां बेरखाङो जेरै जोङो बर'नि गाननाय जोमनाय दामनाय देनाय मेथाइ खननाय मुसुरनाय मोसानाय बायदि आरिफ्रा जोंनाव बेरखाङो आरोखि जेरै जोङो बिदि जों गाननाय बायदि गाननाय जोमनायखौ बुंनो थाङोबा जेरै जोङो बर' सेंग्राफोरनि एबा बर' हौवाफोरनि गाननाय गामसा आरनाइ जेरै आरो बे हिन्जाव माहारिफोरनि गाननाय दख'ना खर'आव लानाय खोफौ फुल देलायग्रा जोमग्रा बायदि आरिफ्रा बेरखाङो आरो बेजों लोगोसे जोंहा दामनाय देनाय हिसाबै जोंहा खाम, सिफुं, जथा बेजों लोगोसे आरो मोसानाय मुसुरनाय बायदियारिफ्रा बेरखाङो आरो समायनायै दा जों गोदोनि बायदि जों बुंनो थाङोबा जे गोदोनिफ्राय लानानै दासिम बुंनो थाङोबा जोङो गोदोनि दिनाव जोंहा बैसागु बोथोरखौ गोबाव सम फालियोमोन जेरै जोङो दान मोनसे दान मोननै गाहाम जोङो फालिनायखौ जों नुनो मोनोमोन नाथाय दानि मुगायाव जोंहा खम सम समनि गेजेराव जोंहा बैसागु बोथोरखौ फालिनानै जों फोजोबनायखौ नुनो मोनो मोनोना आथिखालानि मुगा खौ बयबो मिथिखायो दावगानायनि मुगा जेरैबायदि जोङो दा-दानि मुगाखौ नायोबा जेरै दावगानायनि मुगा रावबो जेरावबो हाबसननानै थानायनि एबा गावनि समखौ ओरैनो दोननायनि दिन गैला एबा दिन नङा बेफोरखौ जोङो बोथोरजों जोङो एबा बिगियानारि मुगाजों जों खारफानानै जोङो सम आरो बोथोरफोरखौ नायनानै जोङो बेफोर खौ फालिनानै जोङो खम समनि गेजेराव जोङो फालिनानै जोङो दिनखौ एबा बैसागु बोथोरखौ फोजोबो आरो। दा बे नङादि बे खम समनि गेजेराव फोजोबनाय बे नङादि जोङो बैसागु बोथोरखौ फालिया जों गोदोनिफ्रायनो फालिबाय थायो जेरै जेरै जों गोबाव सम फालियोमोन नाथाय जों इसे समबाबो जोङो इसे समनि गेजेरावनो जों गोबां रंजानायखौ लानानै जोङो फालियो आरोखि दा बेनो आरो दा नोंथाङाबो बो ए से फोरमायनो हागोन नामा बैसागुनि बागैनो?
हागोन नोंथां हागोन बे दा नोंथाङा नै दाबावसो बुंलांदोंमोन दि जोंना बैसागु गोदोनि दिनाव गोबां सम फालियोमोन। नाथाय
औ
खम समनि गेजेरावनो बैसागुखौ फालिनानै गाजा गोमजायै जोङो बारहोहरो। नोंगौ गोदो जों उम बारा माने बे साननाय हनायफ्रा जोंना गोदोनि जों दानिजों मिलाया नङा होमबा गोदो
नंगौनो नंगौ नंगौ
बैसागु होनोब्ला जों गोबां थार लोंनाय जानाय जौ बाय दिसिना आरिजों जों माने गोदोसोनानै थानानै बैसागुखौ गोबाव समसिम फालियोमोन। जोंहा नाथाय दानि जुगाव बिदि नङा दि जों लोंनाय जानायजोंल बैसागु फालिनो हाया माखासे रंजानाय बाजानाय दामनाय देनाय जोंना माखासे दोरोङारि दामग्रा देग्रा आगजुफोर दङ जोंनि बर' हारियाव
औ
खाम, सिफुं, जथा, सेरगा, गंगोना बेफोरखौ लानानै जों जोंनि हारिमु बे बैसागुखौ जों गोबां गाजा गोमजायै जों बारहो हरो।
औ औ
जोंना बेनो जों बैसागु ओ बै बैसागु जोंना मागो फोरबोआबो जोंनिनो मोनसे फोरबो बेबो नङा होनबा जों
औ औ नंगौ।
मागो फोरबोआव जों बेलागुर सावो बेलागुराव हाय माखासे बेबायदि जों गोदो नारानि न बां लुनानै आरो माखासे माइहुं फोर खुङो जेरै बेयाव मोदाय राजा रानिनि नाम होयोमोन माइहुं खुंनायाव राजा रानि बेफोरनि माने नाम होनानै मोदाय मोदायजोफोरनि नाम होनानै माइहुं खुंङोमोन बे माइहुंखौ बेलागुर सावनाय समाव हाय माने जेब्लासि थोरांसि जागोन अब्ला दुइथा थिनथा बिदिसोआव जों बेलागुखौ सावोमोन, नङा होमबा?
औ
हैदिखालि बिलागुर सावनाय मोनायाव जोंना माखासे फिथा सिथाव जानाय बेफोरबो जायोमोन। जोङो माइब्रा माइरंजों माखासे सिबिं बेफोरखौ गोदो, गोदोनि जुगाव उवाल गाहेनफोरजों जों सिथा सौरायाइफोरखौ देयोमोन दानि जुगाव नाथाय बेफोरखौ जों इसिबां मानि नुनो मोनला दा गोनोखो जुगाव माखासे थिमफोरजों जों माइरं जेरै माइब्रा माथा बेफोरखौ
नंगौ नंगौ
मेसिनजोंनो उननायखौ जों नुनो मोनो आरो दाना। गोदोनिबादि उवाल गाहेनजों खुब खम जों नुनो मोनो दा बेफोरखौ जोङो जायो सावनानै आरो माखा से गामिनि बोराय बेरख बोराय गथ गथाय ज सेंग्रा सिख्ला बिदिनो सा लोंलायोमोन मागोयाव। बेलागुर सावनाय जेरै बैलागुर सावनाय होनोब्ला बैलागुर सावनानै जोंना मोनसे फोथायनाय दंमोन। ए बैलागुर साव खांनानै जेब्ला सोरांसि सोरांसि सान ओंखारनि सिगां जाय माने दु गैया बेयो माने अलसिया बे मोनसे फोथायनाय दंमोन आरोखि। दासिमबो फोथायो नुयो जों दाबो नुयो। दा बेफोरनो आरो नोंथाङाबो एसे मागो फोरबोनि सायाव एसे फोरमायथि होनो हागोन नामा नोंथाङा?
ओ हागोन मानो हाया जानो दा नोंथाङाथ बुं खाजोबलांखाबाय जेरै जोङो मागो बोथोरखौ जों बोथोरजों गोरोबफानानै जोङो फालियो फिसा सौराय जानानै जोङो फालिनानै जोङो बे फालिथायखौ जोङो हगारहरो जेरै नों थांनो बेला मा सावनाय नोंथांनो बुंखाजोबबाय। दा फालिनायाथ। फालिनाय बयनाबो एखे नङा होनोमबा। जेरै नोंबो बर आंबो बर मुलुगाव बयनोबो जाय बर सु सुबुं दं बिसोरनि फालिनायानो एखे थायखा नाथाय गामि लायै गामि एसे एनै सोलायनायखौ नुनो मोनो नाथाय फालिनाया गासिबो एखेयानोखा। जेरै बैसागु नालाय बैसागु। मागो नालाय मागो। बेफोरबायादिनो एखे जोबखा जेरै। बाहायनायखौ जोङो सोलायनायखौ नुनो मोना मानोना जों मागो बोथोराव जेरै जोङो फिथा सौराइ जायो बयबो बरफ्रा जायो आरो जेरै जों बैसागुआव मोसायो बयबो मोसायो बयबो बरफ्रा मोसायो रंजायो बाजायो। दा बेबायदिनो आरो नाथाय एसे एनै फारागफोरखौ गोदोनिफ्राय लानानै जोङो दासिमखौ जों नुहुरनो मोनो आरो जेरै जों बि गियानारि मुगाजों खारफाबोनानै। जोङो एबा बिगियानारि मुगाजों जों खारफानांगौनि जाउनाव एसे एनै फारागथिफोरखौ नुहुरनो मोनो। थेवबो जोङो सिबिनाय आरो। फालिनायखौ गाराखै आरो। दा बेनो आरोखि दा नोंथांजों रायज्लायनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों नोंथां औ औ औ औ औ गोजोननाय थाबाय नोंथांसिम। दे।